हेलौ
अ खोनादोंना औ खोनादों
औ जोबोद मोजां। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों
थां औ दङ।
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला आङो जोंनि बर'फोरनि बर'फोरादि मोनसे आंगो गावनि गानग्रा जोमग्रा जि सोरजिनानै लायो। हिनजावफोरा गुबैयै बांसिन आरो हौवाफोराबो गाव गावनि गानग्रा गामसा बिदि दायो नालाय। दा बेनिखायनो आङो बर'फोरनि जि सोरजिनायाव माबायदि खामानि जायो आं नों थांनाव मिथिनो लुबैदों अननानै थोंजोङै सुंद'यैब्लाबो फोरमाय हरब्ला मोजां जागौ
साफ्रोमबो बर' सुबुङानो एसेबाबो जे मिथिखायो जे जोङो खौ मायाव दायो जिखौ जोङो इसानाव इसानसालियाव जि दायो जि खौ इसानसालिनिफ्राय बहननानै जों बर' मानसियाबो बयबो गाव गावनि नांगौ जानाय बायदि रोखोम गानग्रा जोमग्राखौ जों दिहुननानै गानो।
नोंगौ
दा बेहाय जोंहा जि दानो होनोब्ला सिगाङावनो गिबियावनो गिबियावनो जोंहा आ
बेखौ माबा द सिरि थानो होथ'।
उम आंहा गिबियावनो खुन्दुं लाग्रोनांगोन। खुन्दुंनिफ्राय जोंहा खुन्दुंखौथ' नांखागोन जि दानायनि थाखाय बिनि सिगाङावनो आरो
खुन्दुंखौ गाब गाखायो गायो ना गाखानायखौ मोननाय जायो
नों बियो नोंनि सायाव नों मा खौ सायख'नानै लायो बेनि सायाव नों आथिखालाव
नुनो मोनो
गाब गा गाब गाखानायखौ जों दखान गलानिफ्राय लाबोनानै दानो हायो अब्लाबो माने जोंहा गोदोनि दिनाव बर' आयजोफ्रा आखा फाखा खा दानाय लुनायाव बे हिसाबै गावनो इन्दि एम्फौ लानानै इन्दि फिथोब जाहोनानै बे इन्दि फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ बख'नानै बै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बहनो खुन्दुं बहन खांनायनि उनावहाय बे इन्दि खुन्दुंखौ खौहाय बायदि मैया मिथिंगानिफ्राय लानानै बिलाइ गोथांफोर हालदैफोर बाबा माबा मोनसे गोनां माने जाय खालार जाय बिलाइफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि गाब मोननो हा हायो बेफोरबायदि बिलाइखौ जोङो ख'नानै लानानै रुनानै खुन्दुंखौ सोमनानै माने गोबाव सम दोननानै जों बै खुन्दुंखौ गाब फुननो हायो आरो बेबायदि रोखोमैबो जों गाबखौ फुनोमोन गोदोनि दिनावहाय। आथि खालाव बांसिनानो गलायावहाय मोनखायो हिसाबै गलानि बै बायदि रोखोम मै बानायनाय गाब गोनांखाखौनो बाहायनो हायो दा बायदियाव
बेनिफ्राय जोंहा फैदो दानिया जि दानायनि सोमोन्दै दालायनोसै अ जि दानायनि सोमोन्दै रायलायनोसै जिखौहाय दानो जोंहाथ' सिगाङावनो खुन्दुं नांगौ खुन्दुंनि उनावहाय जोंहा नांगौ जानाय हाथियार हाथियार होनोब्ला जोंहा थार्ड साल औ औ औ दावहायाव होननायखौ बुजिगोन अब्लाबो माने बिनो जाहैबाय बर' आइजोफोरनि नांग्रा बुस आइजें आयला बेखायनो जोङो दाखौ बर' आइजो फोरनि हाथियार होननानै जों बुंनो हायो आरोखि माने सोरां जेननायनिफ्रायनो जाय आइजोआ जि दिहुनो बे आइजोआ बै थियारजोंनो नांनानै जोंङ जिखौ दिहुननाय जायो बेनिखायनो जों हाथियार होननानै बुंन बेनि थाखाय जोंनो नांगौ आइजें आइलाया जायो थाद गान्दै रासो बे बेफोरो बांसिनानो दंफांजों बानायो आमफ्राय
मा दंफांखौ बानायनाय जायो माखासे दंफां ओ सेलेकसन दंफांफोर थानो हागौ ना जिखुनु दंफाङानो जायो
बुंनाय बायदिब' खोनानाय बायदिबथ' सायख' सायख' बानायो बिदिनो सोरबा थालि बानायो सोरबा बिदि बिदिनो गावसिरनि मोजां मोननाय बायदि बिदि बानायो आरो थारदखौहाय जों दंफांनि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गान्दियाबो दंफांनि जागोन बिनि बिनि उनावहाय जोंहा ओ गनसि गनला
गनसि नंगौ गनसि गनसिखौ आं सिगाङाव खोनानो मोनदों गनसिया माजों बानायनाय जायो नोंथां
गनसिखौ औवानिफ्राय दिहुनो औवाखौ दानखावनानै फिसा फिसा फिस मा फिसा फिसा खालामनानै बेखौहाय गथा महर होनानै
फिसा फिसा माने सेन खाथिफोर बायदि नामा सान्द्रिफोरनि बायदि फिसा फिसा नामा
आसिजों समान दहननानै गल सा बियो जेरै जोंनि दख'नाया गोलाव गिदिरनि सायाव जाहैसिगोन जुदि गामसा माबायो गामसा दायोब्ला गामसानि जखायाव जों दाननानै लानो हागोन आरो दख दख'ना बानायोब्ला दख'नानि जखायाव दख'नाया बेसेबां गुवार द' मिटार होननानै आं आइदिया मोनो माने मोनथियो जानायाथ' माने नों दख'नानिखौ गामसयावबो बाहाय बाहायनाय हागोन अब्लाबो माने गुसुं बानायना लायोब्लाबो खहा जानाय नङा आरो गामसानि थाखाय गुसुं बानायना लायोब्लाबो बेयो बाहायजायि जानाय नङा आरो
नोंगौ
नाथायबा गामसानि गनसिखौ गुसुं दाननानै लायोबा जों बेखौ दख'नायाव बाहायनो हानाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा फैयो गरखा जोंनि गोदोनि आजै आजौमोनाथ' गरखाखौ औवानिफ्राय औवाजोंनो बानायदों औवाखौनो बाहायो जों जुदि ट्रेडिसनेल आर्टआव बै बाहायोब्ला बे औवानि जायो आरो बौदांगि बौदांगि माने ने बे जोंहा नो थायो जि दानो मोनसे खुन्दुं बेबो माने खुन्दुंखौ महर बानायनायावहाय बे नोखौ बाहायनाय जायो बिनि गाहायावहाय खानानै होयो होयो बेखौहाय
औ नोंथाङा थोंजोङै ओ सि दानायाव गोनां जानाय आइजेंफोरनि मुंखौ थब थब बुङोब्ला मोजां जागौ मानो होनबा नोंथाङा गोलाव गोलाव बिजिरनानै होदों
गोरलै रावै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो थाद सालखुन थिया
औ औ
गनसि रासो गरखा सालबान, रासोआ जाहैबाय मोनसे खानजं बायदि दि नोंथाङा जे खानाय खानो
औ नंगौ
बे खान्जं बायदि बियो मोनसे दानि दिनावहाय आथिखालनि समावहाय लहाजों बानायनाय फिसा फिसा खानजं बायदि मोनो आरो गुदुं फिसा फिसा थायो
बेयो राजासोजों खुन्दुंखौ मोनसे मोनसे आलदा आलदा थखयै सेपारेट खालामो नामा
औ खुन्दुं बे रासोनि गुदुङावहाय जि लायै जि जि गोबा दायोबा मोनसे खुन्दुंआवहाय दोंनै दोंनै खुन्दुं सोयो मोनसे गुदुङावहाय
अ
बेफोरखौ नांगौ जोंहा जि दानायाव बेफोरनो गाहायै
दे आरो आवगायलांबावदो मा मा गोनां जायो रासोनि थाखाय जाथ'बाय
बेनियिव बेयो जोंनि गाहाय आगजु आरो जोंहा साखाथियाव नांबावगौ बेजोंनो लोगोसे जथर जथर होनोबा खुन्दुं साग्रा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे ज टरावनो बाहायगोन बबिन मस मुस्रा आरो मोनसे बावलांदों जि दानायाव गोनां जाबावनाय माखुखौ खोन्थानो बावलांदों आं माखु खुबो थायो जि दानोबा आरो मोनसे थालांबावदों खिलाबारि बे खिलाबारि माने लहानि मोनसे बियो गुसुं आइजें
बेखौ खेलाबारिखौ मा मा जाहोननि थाखाय बाहायनाय जायो सि दानायाव?
खिलाबारिखौ जोंहा जिखौहाय गान्दैयाखौ थुबथानो बाहायनाय जायो खिलाबारिखौ गान्दैखौ थुबथानो थाखाय बाहायनाय जायो गोरा खालामनानै लाखियो थन्नायाव जि थन्ना थन गान्दैयाव जिखौ फाननांगौ जायोना जोंहा दायोब्ला अब्ला बेखौ जों खिलबारि थायो बेबायदि एसेनोसै नामा नोंथां
ओ आंनि मिथिनायाव ओ ओइ मा होनो बान गोज जा आरो जों खोनानो मोननायाव गराय माबाखौ गनसिखौ गोजौ बोखांनो आरो बोख्लायनो थाखाय बाहायो होननानै आं खोनानो मोनदों गराइखौ
अ नोंथां बान गोजा खौ जोङो थादखौ गोजौआव जोंहा आलायनांगौ जोंनि बर' नि आय आयजें आयलाया माने दानि गोदान गोनोखो मुगाजों बानायनाय नङा नालाय बेखौहाय जों थाथखौ आलायनानै दोननांगौ जायो गोजौनिफ्राय जों आलइायो थाथ खौ‌ बेखौ दोननो थाखाय बान गोजाखौ हायो आरो जि दानायावहाय माने बे थाथ आरो ओरैजाय जिया दायै दायै बेहाय जोङो बानाव बान गोजायाव थाखो थाखो थायो माने जांख्ला बायदि दाननाय थायो खिन्थु बेखौ समानै दोनो नालाय बे दोननायावहाय जों बेखौ नारलांबाय थानांगौ जायो जि दायोब्ला
गरखा गरखा होननायबो खोनायो आङो गरखा गरखाया माजों बानायनाय जायो
गरखाखौ आं खोन्थाखांबाय गरखाखौहाय जिनि खुन्दुंखौहाय महर होनो थाखाय माने खुन्दुं सोनो जेब्ला जिखौ सोङो सोंनायावहाय दोंनै दोंनै सोङो बे दोंनै दोंनै सोनाआवहाय जोंहा मोनसे रासोआवहाय दोंनै खुन्दुं थायो दोंनै खुन्दुंखौहाय जेला जों गुवार गुसेब खालामनांगौ जायो अब्ला बै समावहाय जोङो गरखाखौ खौ बाहायो गरखाजों नोजों मा होनदों
ए गरखाखौ बे गुवार गुसेब ओ खुन्दुं